हेलौ औ हेलौ नोंथां खोनादोंना औ खोनादों
औ औ औ खोनादों ओ नोंथां ओ जों आं जों दा माबा मा होनो मैगं थाइगंनि बागै एसे रायज्लायनो सानदों नोंथाङा सोंथि सोंब्ला फोरमायनो हागोनना? ओ नोंथाङाथ मिथिखागौ ओ बयबो मिथिखागौ माने जों दा ओ बांसिनानो ओंखामजों ओंख्रि हिसाबै मैगं थाइगंखौ जायो जेरै दा जों बांसिनानो बर' फोरा बर'फोरनि माबा ओंख्रि बुंब्ला जों दा ओ मा होनो अनला
औ अनला ओंख्रि औ
औ औ बायदिसिना नारजि जिखुनो जाया मानो बेफोरनि बागैनो आं एसे नोंथांनियाव सोंनो सानदों आरो जेरै दा जों बर'फोरा अनलाखौ माबादि बानायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
हागोन जों अनला मैगं ओं अनला मैगं बरनि अनला मैगं होनोब्ला जों बेबायदि मोनथिनो मोनो ओ जोङो अनला मैगं खौ ओरैबायदि संनाय जायो ओ जोङो बेबायदिनो। अनला ओ मेवा अनला आरो दाउ बेदर होननानै बुङोब्ला जोङो बेबायदि सङो ओ जोङो सिगाङाव ओ दाउ बेदरखौ बेबायदिनो एवग्रोनानै लायो बिनि उनाव आरो बे खोनदै खोनथाम एवखांनायनि उनाव आरो औवा मेवाखौहाय होनाय जायो मेवा मैगंखौ आरो बिनि उनाव बेखौ जोङो गोबावयै बेबायदिनो एवफ्रामना लानानै बिनि उनाव दै दै होयो बिनि उनावहााय दैखौ जों मोजां मोजाङै गोदौ होना लायो आरो बिनि उनाव जोङो माइरंखौ दसे से सम सोमनानै दोननानै आरो बिनि उनाव सोमखांनायनि उनावहा बेखौ फोरानो आरो बिनि उनाव फोरनानै जों बेबायदिनो फोरान खांनायनि उनाव बेबायदि रानबोला बेबायदि अखौ देनानै लानाय जायो आरो बिनि उनाव बै मैगंआ बिदिनो गोदौला जोङो बे गोदौनाय समाव बे अनला अनला मैगं गोदुंनाय समावहा माइरंखौ जोङो बेबायदिनो होसन्नाय जायो होनाय जायो आरो बेबायदिनो औ औ बेबायदिनो आरो होखांनायनि उनावहा जोङोथि गोबाव समहालागै गोदौ दौ होनानै बेबायदिनो बिनि उनावहााय जोङो खाङो एसे सा साखिनानै आरो बिनि उनावहा बर'नि नारजि अ मा होनोब्ला जों बेखौ नारजि अमाखौ जोङो खारैजों जाबाय थायो जोङो जों खारै जोङो सिगां अमा बेदफोरखौहाय बेबायदिनो एवहामनानै ल लाग्रोयो एवनानैनानै आरो बिनि उनाव जों नारजिखौ एक्सट्रायै बेबायदि संनाय जायो बेबायदि संनायावहा जोङो होयो बिनि उनाव खारैखौ होनानै जोङो मोजाङै ग्लाब ग्लब गोदौ होयो आरो बिनि उनाव मोजां गोदौ खांनायनि उनावहााय जों एसे साग्लिनानै होयो बिनि बेबायदिनो साग्लिबा जोङो आरो उनाव अमा बेदरखौहाय होनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुब रोखनि अनला दोङो बिदिनो दाउ दाउ अनला दोङो दाउ अनला होनबा जोङो बे दाउ अन खौबो बेबायदिनो सुनाय जायो जोङो सिगां औ बेबायदि दाउखौ जोङो एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो बिनि उनाव एवफ्रामनानै जाखांनायनि उनावयाव बेयाव सोननाय जायो आरो नोंथाङा माबा फोरबोनि बागै सोंबावनोबा नोंनि बागै सोंबावनोबा सोंनो हागोन
औ औ नोंथां जों दा बर'फोरा बांसिन बांसिन मा मा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना माने जेरै दा जों बेदरनि हिसाबै बांसिनानो नोंथाथ' मिथिखागौ बर' बर'फोरा जाखायो होननानै अमा बेदर खौ अमा बेदर आरो जेरै दा सामु' खांख्राइ बे बायदिसिना एम्बुफोरबो जानाय नुनो मोनो बर'फोरखौ बेबायदिनो अमा बेदर बेफोरनि बेदरफोरनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ आङो दा जायो होमब्ला ला जों जोङो बेबायदि इन्दि इन्दि बिलाइजों लानाय इन्दि मैगंबो जों आङो जानो हायो बेबायदिनो न'आव फिसिनानै दोनखानानै जोंनि बर' आइजोफ्रा फिसियो बेखौहा जोङो बे मैगंखौ ओरैबायदि जानो हायो लाथा एम्फाखौ मैस्थादों मैस्थादोंबो जों जानो हायो ओरैनो आरो गोरान फ्रायहैबो जानो हायो आरो खांख्राइ खांख्राइ बिदि दैज्लां बोथोराव जों खांख्राइ मोनो बे खांख्राइखौबो आङो ओरैबायदि जानो हायो औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ खांख्राइ औ खोनादोंबा आङो बुंनोसै खांख्राइखौ बेबायदि अनलाबो जानो हायो मैथ्रु बिबार अनला खारैआवहााय जोङो खांख्राइखौ होफानानै जानो हायो नोंथाङा माबाफोर
खारै ओ खांख्राइखौ खारै जायो होननानै आं मोन थिफेरदामोन दिनै नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनदों। जेरै दा जोंथ' बांसिनानो ओ मा बुङो मैस्था मैस्थादों बांसिनानो औ बांसिनानो खांख्राइजों मैस्थाजों एवना जायो आरो बे साइडखि जोंनि साइद
उम
आरो खांनाय बाथोन बाथोन खौ मोजांसिन मोनो आरो आं बांसिन बिदिनो आरो नोंथाङा दि बुंलांबाय इन्दि एम्फौखौ मोजां मोनो
औ
बे इण्डि एम्फौखौ मा-माबोरै माबोरै फिसिनाय जायो औ औ माबोरै फिसिनाय जायो। जायो बेखौ नोंङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ हागोन हागोन। हागोन नोंथां औ‌ ओ बे इन्दि एम्फौ खौ जोङो लानोबा सिगांग्रो जोङो बिदै ओ बिदै लाग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव बे बिदैया सिखिरि जायो। बिनि उनावहााय बिदै जोखांनानै बिदि सिखिरि जाबोला जोङो बिदि एम्फौ लाथा एम्फौआ देरो आरो बिनि उनाव आहा बे लाथा एम्फौआ देरबोला जोङो बिसो लागै ओ बेबायदिनो दान्दा बिदि दान्दा बहायनानै होनो गोनां जायो लाथा एम्फौनि थाखाय थानो थाखाय आरो बिदिनो ओ बेबायदि बिसोरो जायो ओ एन्दा बिलाइ आरो खारं बिलाइ बेफोरखौ बिसोरो जायो। बेखौ जानानै बिसोरो देरो आरो बे इन्दि एम्फौनि थाखाय मोनसे मोजां न' ओ लाथा एम्फौ थाखाय मोनसे मोजां न' बानायनो गोनां जायो आरो बिनि उनाव बे एम्फौआ औ‌ खिलायो हासुलायो बिनि थाखाय जोङो। ओ बेबायदि दखना एबा माबा मोनसे बुस्थुफोर होनानै बिसोर नो लागै गाहायावहा बनानै होनाय जायो खानानै दोननाय जायो आरो। आरो माबाफोर सोंबावनो नोंथाङा सोंबावनो बा हागोन।
औ नोंथां ओ जेरै दा नोंथाङा बुंनांखाबाय माने आं सोंनाय मा सोंनाय खौ नुफाफिननो लांबाय माने मा होनो जों बर'फोरा जानाय जेरै दा बेट'रारि बेफोरनि बागै नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय बे फोरबायसानो जों बर'फोरा बांसिन ओ‌ दा बेदरनि अनगा बा आरो मा मा ओ जेरै बिलाइफोर जानाय हाग्रानि जेरै हाग्रानिबो खायो आरो न'आवबो गायनाय जायो बेफोरनि बागै एसे मा मा मैगं जायो मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगं थायो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां औ बेबायदिनो ओ फाथो मैगं ओ फाथो मैगं जोंङो न'आव फोनानै बा गायनानैबो जोंङो मोनजायो बे फा थो मैगंखौ जोङो ओ आलुजोंबो जानो हायो बिदै आरो बेबायदिनो फाथो मैगंखौ जों फोराननानै बेबायदि नारजि नारजि खारैबो जानो हायो आरो बेबादिनो औ मेसें बो थोरावहा बेबायदि लाइ लाइ मैगं जोङो फोनानै लानानै जानो हायो आरो बे लाफा आरो बे लाफा आरो लाइ मैगंखो जोङो जमाहै खारैबो जा हायो आरो बिदिनो ओ हारसिं बेबायदि एक्सट्रा एक्सट्राहै लाइ मैगंखौ रुनानैबो ज जानो हायो आरो बे लाइ मैगंखो जोङो दाउ बेदर आरो अमा बेदरजोंबो जोङो रुनानै जानो हायो आरो बेबायदिनो औ ओ बे दा दैज्लां दैज्लां बोथोराव मोनबावो पानिलाव बेफोर पानिलावफोरखौबो जोङो बेदर फोदों जानो हाय नोंथाङा माबाफोर सोमबावनो मिथिबावनो लुबैनायखौ औ सोंनो हागोन।
औ नोंथां नोंथाङा दा मैगंफोरनि मादाव ओ मैगं थाइगंफोरनि मादाव माखौ जानानै मोजां मोनो आरो आरो जेरै दा जों बर'
औ औ औ ओ आङो बेबायदिनो अनला अनला मेगंखौनो बांसिन गोथाव मोन दाउदों आरो बिदों मेवा अनलाखौ गोथाव मोनो आरो बिनि उनाव खुमब्रा खुमब्रा मेगंखौ आङो गोथाव मोनो दा बे ओ दैज्लां बोथोराव जों खुमब्रा मेगं मोनो बेखौ आङो खुमब्राखौ खांख्रायदोंबो जानो गोथाव मोनो नाजोबो जानो गोथाव मोनो आरो बिबायदिनो दाव बयलार फोरदोंबो दाउदोंबो जानो गोथाव मोनो आरो औ औ आरो माबाफोर सोमबावनो नोंथाङा?
बिदिनो नोंथाङा ओ नोंथांमोननिखिथ' मैगं थाइगंखौ गायखायो जानो हागौ नंगौ ना नोंथां? बिदिनो ओ मा माबादि ओ नों नोंसानि न'आव नोंथांलानि न'आव मा मा मैगं थाइगं ओरैनो आबाद हिसाबै मावो? एबा जानो थाखाय इसे गायनाय होयो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायहरदो
औ ओ जोंहा ओ दा बेबायदि गायो बेबायदिनो मेसेंआव हाय लाइ लाफा बेबायदि फोनानै जायो आर सबाय सबाय बिमा बेफोरखौ फोननानै जायो आरो बिनि उनावहाय दा आरो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो ओ खुमब्रा मे मेगं गायनानै जायो लाव मेगं गायनानै जायो आरो मैथा मैथा फोनानै जायो आरो बेबायदिनो फान्थाव फान्थावफोरखौबो गायनानै जायो आरो मेसेङावहाय जोङो उम बेबादिनो आलु आलुखौबो जोंहा बेबायदि गायो औ उम आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो?
ओ बिदिनो नोंथाङाथ' बुंनांखाबाय ओ इफोरखौ गायो होननानै बे गायनायनिफ्राय नोंथाङा इसे माबाखौ बुंनो हागोन नामा जेरै दा जोंनि रां रांबो आरजिनो हायो आरो न'आव इसे ओ रां रुफा गैयाबाबो जेरै दा ओंख्रिफोर संनांगौ जायोब्ला इसे न'आवनो जेरै दा ओ खानानै जानो हायो बेफोर इफोरनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा जेरै दा मारै फालांगि ओ जेरै दामा फालांगियानो बुंगोन ना नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा? जेरै बेफार अ बेफार खालामनानै माबादि मैगं थाइगंनिफ्राय रां आरजिनो हायो?
औ ओ जों बेबा दिनो ओ न'आव गायनानै बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनो होनोब्ला जों हायो ओ बेबादि बे फान्थाव मैगंखौबो जोङो गायनानैहा बिदि ओ बजाराव हाथायाव फानहैनो हायो आरो बिद बिदिनो लाइ लाफाखौबो जोङो बिदिनो मु था खायै खायै बेबायदिनो फानहैनो हायो हाथाय बाजाराव आरो जों बेनिफ्रायनो फानहैनानै सोलाय सोल' ओ सोलायनानै जोङो बेलेग मे गं बेबादि हायो आरो औ। होमबा जोङो दिनैनि रायज्लायनायखौ बिसां खिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां नोंथांनियाव औ नोंथां ओ नोंथांनि ओमफ्राय आङो जा सोंनो लागा माने जा सोंथि खोनादोंना नोंथां हेल' अ खोनोदों नोंथाङा? अ नोंथांनिफ्राय आं जा ओ सोंथि औ ओमफ्राय आं दा सोंथि सोंनानै मोनथिनो मोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। बेनिखायनो एसेयावनो दोनथ'नोसै औ गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोनथों दे।